हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथाङा फ्रिब्ला आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नों नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ थ' जोंनि आयदाया जाहैबाय ओ बर'फोरनि माखासे बाहायनाय आगजुफोर आरो बर'फ्रा मा मा बा बाहायो बेफोरनि सोमोन्दै जेनेबा सावरायनो नाजागोन आरो थों बर'फ्रा बाहाय आगजु होनोब्ला गोबां आगजु बाहायो जोंनि दोरोङारि आगजुबो थाबाय माखासे दानि जुगाव बाहायनाय आगजुबो थाबाय जेनेबा बर'फोरनि दोरोङारि आगजु होनोब्लाथ' जोङो गोबां दङ। जेनेबा आगजु होनोब्ला गोबां दङ जेनेबा जे नाहा मैया थांनो जोङो जेखाय खबाय बाहायो सेन खखा बेफोरखौ जोङो बाहायनाय नुनो मोनो आरो। बेफोरखौ जोङो बर'फ्रानो गावबा गाव जेनेबा गावबा गाव रोंगौथि दंखायोमोन। गोदोनि समावथ' जेखाय खबा य न'आवनो गासिखौबो ओ औवानिफ्राय हेबनानै लाजोबो। आरो गोदोनै जोङो नुयोमोन दायो एसे खम बाहायनायखौ नुनो मोनो। औ गावबागाव जोङो बाहायनानै लानायखौ नुयोमोन आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिनो गोबां दङ आबादजों सोमोन्दो गोनां आजु जेरै खदालफोर आरो बेफोरबायदि नांगोल जुंगाल औ नांगोल जुंगाल मै बाहायनाय नुय नुनो मोनो जोङो ओमफ्राय खोथिया रोगानो जोङो दान्दा एक्सट्रा मोनसे ओमफ्राय आरो मेसें बोथोरावहाय जोङो दाहा ओ माबाखौ मा होनोबा आबादफोरखौ जोङो रोगानो थाखाय औ माइ माइ दांग्रि रोगानो थाखाय जोङो बेखौ बावखा होनो नामा? बावखाजों जोङो रोगानायखौ नुनो मानो। औ ओमफ्राय बेफोरबायदिनो माइ दाग्रिखौ जोङो सायख'नो थाखाय माइ माइ मुथिखौ जोङो खायख'नो थाखाय जोङो हुकेन बाहायनायखौ नुनो मोनो। बेफोरबायदिनो गोबां दङ आरो। औ जोङो माइ जेनेबा मोसौ होनो थाखाय जोङो लावथि नांगौ बेफोरबायदि आरो जेनेबा औ जों ओंखाम संनाय बेलायावबो जोङो गोबां आगजुफोरखौ जों बानायना लानाय नुनो मोनदों। जेरै- ओंखाम एरखावनो थाखाय खादौ जोङो बाहायो आरो। गोबां दङ बेफोरबायदिनो जेनेबा माबा मोनसे जेनबा
औ
सानो थाखाय सागं जों बानायो। ओमफ्राय बेफोरबायदिनो
आं सागंजों
दं आरोना आ माबायावहाय बाहायनाय जेनेबा मा मा आगजु बाहायो द ओ बि ममोनलै आबाद मावनायाव आगजु जनायखौनो जों बुंखांबाय
औ औ औ नांगोल जेरै -
औ आरो माखासे आगजु फोर दङ बेफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
ओ माखासेया जोङो जेरै आङो दामजुफोरनि सोमोन्दै। ओ गोदो गोदायाथ' गोबां दंमोन नाथाय दानि समाव एसे बर'फोरा बावगारलांबाय। ओ नाथाय दाबो दङ माखासे एसे गोमाङानो मोजाङानो दङ। जेरै जोङो दा दानि स माव जुदि जोङो नायनो थाङोबाथाय जों बैसागुफ्राव नुनो मोनो जेरै- खाम सिफुं, जथा, जिनज्रिं ओ ओमफ्राय थखा जों बेफोरखौ गोबां दामजुफोरखौ नुनो मोनो ना औ। नाथाय माखासेबोओ जाय दङ जायो जोंनि बर' हारिनि गेजेरनिफ्राय गोमालांनाय नुनो मोनदों जेरै गंगोना दङ जेरै आरो सेरजाखौबो दानि समाव बारा नुनो मोनला होनजायो गोबां खमसै अबा अबा इउटुबफोरनि भिडिअ नुनो मोनसै बेखौ बा बारनानै ओ दानि समाव गोबां मानसिफ्रानो बेखौ दामनो रोंला आरो नुलानो होनजायो। साफा सानैसल' एसे सेरजाफोरखौ दामनाय देनाय खौनायनोसै जोङो। औ ओमफ्राय जोंहा गोबां आगजुफोर दङ दानि समावथ' बर'फ्रा गोबां गोबां
दङ आरो ओ ओ गोदोनि समावहाय बांसिन नों बाहायबानो जोंनियाव लासै लासै गोबांबो दंबाय आरो ना बेफोरबायदिनो गंगोना दङ गंगोनायाबो मा गेजेर सासे गोमाबायानो होनजायोमोन दासो जोङो गंग'नाखौ जि आइ टेक खालामनानै लाबाय आरो।
औ
औ
दानि समावथ' गंगोनाखौथ' रावबो दामानो होनजायो।
औ।
नाथाय दा जुदि जोङो नायनो थाङो ओ दानि समाव गोबां गोदान गोदान बर'फ्रा मरदार जि आगजुफोर दङ। बेफोरखौबो बाहायनाय नुयो जोंनि बर' मेथाइफोराव आरो मेथाइ खननायफोराव आरो बैसागुनि मेथाइफोरावबो बिदिनो गोबां गोदान -गोदान जे ओ आगसिु फट'ग्राफिखौ बाहायनाय नुयो। अ जनो बेनो मोजां जे ओ जेसेबां जोङो गोदो -गोदाय नाथाय बावलांदोंमोन जेसेबां जोंनि ओखाथि आगजुफोर दङमोन बेखौ ओ बर'फोरा आरोबाव लासै लासैनो माने बासायनो नागिरदों। आरो बेफोरखौ दानफिननो नागिरदों आरो बेफोरखौ लाफिनो नागिरदों बियो जोबोद ओ गोग्गाथाव बाथ्रा आरो।
ओ
लोगोसे बर'फोरना
ओ बर'फोरनि आगजु होनोब्ला बेबायदिनो समबावो जि जि दानायाव बाहायनाय बेबायदिनो आगजु जेरै ओ थाथ साल, माखु बेफोरखौ गासैखौबो न'आवनो बाहाय बानायोमोन जेनेबा
औ।
ओ जि दानायावथ' नांगौ जेनेबा बांद्राय बांद्रायखौ आङो मिथिजोबाबाबो आङो माखासेखौ मिथियो ज जि दानायाव जायखिजाया आगजुफोरखौ आङो एसे फारियै बुंलांनि जेनबा गान्दै नांगौ आमफ्रायो रासो नांगौ गनसा नांगौ ओमफ्राय ओफ्राय ओ‌ बबिन नांगौ। मुस्रा नांगौ ओमफ्राय जेन्थेर नांगौ बिसोर खिनांगौ बेफोरबायदिनो थात साल, माखु बेफोरखौथ' गासिखौबो नांखागौ। आरो लोगोसे गोबां दंङ नाथाय आंङो माखासेखौ मोनथियो मोनथिजोबा आरोना बेफोरखौ नांगौ जायो आरो बिसोरनि जि दानाय जि दानायाव आरो। इफोरबायदिनो गोबां दं आरो। औ बेफोरबायदिनो गोमालांजोबनो हमदों आरो औ
औ दानि समावथ' गोबां खम मानसिफ्रानो बिदि जि दानायखौ नुनो मोनो। ओंखायनो बिदि आगजुफोर बाहायनायाबो ओ जोबोद खमायलांजोबबाय
औ
ओब मानोना जि अबा अबा गिदिर गिदिर कमपानिफ्राव‌ बिदिनो जिफोरखौ जोबोद ओ खमावनो खम दामावनो बायना होयो नालाय ओंखायनो ओ‌ जि
औ।
सि गोदोनि आगजुफोर बाहायनानै जि दानायाव जोबोद खस्थ' आरो टाइमबो नाङोमोन।
ओंखायनो ओ लासै लासैनो बिदि आगजु बाहायलांनायफोराबो जोबोद खम जानो हमबाय।
औ।
दा जोंनि बर'फोरनि गेजेराव ओ जेरै ना हमनाय ओ दाउ सानाय एनजर सानाय इखौबो जोंङो जोबोद ओ आगजु बाहायोमोन दाबो अबबा अबा अ बिदिनो ओ आगजु बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ सेनखौथ' दाबो बां मानसिफ्रानो बिदि बाहायनायखौ नुनो मोनो।
औ
फिफां दुब्लिफोर दंङ दाथ' दैज्लां बोथोराव जाबायना। दैज्लां बोथोरावथ' गोबां मानसिफोरनो बिदि सेनफोरखौ बाहायो। आरो ओ ना सानो थाखाय आरो गोबां ओ बेलेग रखमनि बिदिनो आंजुफोरबो दंमोन बार आं फावथिं मा मा नाम होनोमोन?
अ औ जे ए लाबजे होनो बेथ' बर'नि नंगौना नंङा मिथिला जेनेबा
औ
बेखौथ' आंङो बायना लाबोनायसो नुयो आरोना जेनेबा न' जेनेबा बैनि माखासे ओ लाबजेनि दान्दाफोर माबायदि बानायनांगौ बेफोरखौ मिथियो आरो बानायनोबो रोंखौबो। ओमफ्राय बेफोरो बे थाबाय सेन थाबाय खखा थाबाय खल' ना मा होनो फल ना फल' बेफोरबो दंमोन आरो बांद्राय मिथिला गोमालांजोब
बोरसि थाफायो ओरैजाय
औ बोरसि बोरसिखौबो औ ओमफाय ओ बिदिनो ओ मा होनो बेखौ आस्रा जे ना मा होनो आस्रा जे औ जोंनिथिं बेखौ आस्रा जे होनो। जे होनो जेदिस सारो जेनेबा बिनि गाहायाव दे जिं जिंङाव जि माबा दंङ ना
औ औ
माबायदि बियो औ बेबायदि होयोना? ओ फिसा फिसा माने सुना होनाय बेफोरखौ बेखौ मा बुंङो नोंसोरनिखोय?
आं बारा मिथि बांङा लै बेनि बागै आं
औ औ औ बेखौ जोंथि आस्रा जे बुंङो। बेजों सारो औ औ। ओमफ्राय आरो मा दंबावो बेबायदिनो ओ औ खुसिया सुलि ओमफ्रायो खुसियानि बोरसियाबो बेलेग जायो नामाथाय।
ओ खुसानि बोरसियाबो बेलेग जायो बेखौ दिनै खोनाबाय आङो खुसानि बिरसिया एसे बेलेग जायो होननानै।
ओ ओमफ्रायो बेखौ बेबो मोनसे ओमफ्राय मोनसे मोनसे माबाबो बाहायो थुरैना हायनो थाखाय हाब्रुआव जि थुरैनो हायो इयो मोनथाम ना मोननै थायोना बे सुवा बेखौबो बाहायो बे खौ आं मा बुंङो बेखौ मिथिया आरो।
औ
जों ओरैनो गोबां बाहायो आरो ना हमनो थाखाय थ' गोबां ना हमनाय जेनेबा बेबायदिनो बाहायो आरो।
औ
थ'
मनथा जोंङा समाबो जाबाय।
औ औ जाबाय नोंथां दे होब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनि सिम।
औ गोजोन्नाय थाबाय नोंथां।